हेलौ हेलौ औ खोनादोंना?
खोनादों।
औ औ मोज जाङैनो दङ।
नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना?
औ बुंलाय मा खोथा?
जोङो सानैजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायलायदिनि नामा?
औ जागोन दे बिदिब्ला
बैसागुखौथ' जों गासैबो सुबुं माहारियानो मोनथिखायो नङा होमबा
औ
बैसागुआ जोंनि सुबुंफोरनि मोनसे एंगारनो हायि नङा होमबा? मोनसे रंजालु फोरबो नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै हरनाय
औ बैसागो होनोब्ला जोंनिया ओ स्नि सान फालिनाय जायो बैसागुखौ ओ जोंनि बर'फोरा बे ओ गिबि साना सानखौनो होनना बुङो जोङो मोसौ बैसागु। आरो नैथि नैथि साना जादों मानसिनि बैसागु थामथि साना सैमानि बैसागु आरो ब्रैथि साना अमानि बैसागु आरो बाथि साना दाउनि बैसागु आ रो दथि साना हांसो फारौनि बैसागु आरो स्निथि साना बाय बाहागि आरो बेफोरखौ लोगो हमलायनायनि बैसागु दा नोंथाङा मोसौ बैसागुनि सायाव एसे फोरमायना होलाय?
औ
औ
मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो। सैथो दाननि जोबथा सानखौनो मोसौ बैसागु होननानै होनाय जायो।
औ औ
बे सैथो दाननि जोबथा सानावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बि दमासिनि सान सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय सानसे सिगां बेलासि समावहाय जोङो ओ थारै आसेला खाथ्रि
औ हालदै आरो लाव
फान्थाव नागिरनायनि जोङो बे दमासि खालिखायि जोङो मोसौ खौ बे बायदिसिना बिबार बिलाइ फिथाइफोरखौ जोङो हाफ्लेनानै माला सुयो माला नानै मोसौनो गानहोयो। लोगोसेनो जोङो गोदो लानि गोसोम हांगारखौ हग ख'नानै मोसौनो फोथा थुयो। थुनानै औ बिनि उनावहाय जोंङो फुख्रि एबा दैमा दैसायाव मोसौखौ थुखैयो। बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ उदां फोथाराव बे सानखाालि हगारनानै होनाय जायो आरोना। बिनि उनावहाय मोनाबिलि सम जाबोला जोंहा गोदो गोदायनि फायनो फालिबोनाय नेमखान्थि दङ। मोनाबिलि समाव मोसौखौ खानाय समाव जोङो फागा गोदान बायनाय
औ आलारि बाथि गय जरा फाथै जरा बावनानै
औ नंगौ। बावनानै जोङो बे फागा गोदानखौ मोसौ
औ गलियाव
नोंथांमोननिथिं मोसौ बैसागु खौ माबायदि फालिनाय जायो एसे खोन्थाहरनाय।
औ जोंनिथिं मोसौ बैसागुखौ ओ एसे फुङावनो ओ बेनि सानसे सिगां लाखाना दोननाय बे लाव हालदै खाथ्रि बिलाइ बेफोरखौ फुङावनो माला सुनानै माला सुनानै बेफोरखौ मो सौनो गानहोबाय बेनि उनाव आरो फोथाराव लांबाय फोथाराव लांनानै थुखैबाय थुखैनानै बे दो दोख्लानि गोसोम हांगारखौ फोनबाय फोननानै आरो मोसौखौ थुखैनानै हगारना होनाय जायो। ओ दानि या आरो बिदि मा होनो आगोलनि बायदि दुब्लि फोथार बेफोरबायदियाव दै जास्लाबाब्ला हाख'रनि दैजोंनो थुखैनानै हेगारनानै होनाय जायो। औ थिग बेबायदिनो मोनायाव लाबोफिननानै आरो ओ न'आवहा गलियाव खाफैनाय जायो। फागा गोदानजों औ। बेनिफ्राय दा बैसागोनि नैथि सानानो मानसिनि बैसागु नङा होमबा?
औ नंगौ।
सिनि बैसागुआव माबायदि खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
मानसि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बैसाग साननि से खालारखौनो हमनानै लानाय जायो नङा होमबा
औ
बे से सानखालिहाय जोङो गासैबो फुङावनो दुगैसां दुगैस्रां लोबस्रां न' साफारि खालामनानैहाय जोङो आनान गसानियाव आलारि बाथि सावो खायफाया बावथाय बावउवो बावनायनि गेजेरजों गास खर'नि गासै सोद्रोमायानो बाथौ खुलुमो खुलुमखांनायनि उनाव जोङो जेरै गेदेर उन्दै मान लालायो न'खराव बिनि उनावहाय गामिनि रायजो राजा गासैबो गावनि दुखु दाहाखौ बावगारनानै ज'नो जोङो मान लालायो बिनि उनावहाय जोंङो बै दादिसे सम मोसालायो ओ जोंनि बर' हारिनि दाम जु खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना आरिखौ लानानै जोंङो बे सानखालि रंजायो औ बे सानखालि जोङो न'खर न बे सानखालि जोङो उदांङैनो रंजाग्रोनाय जायो नोंथांमोननि जायगायाव मानसि बैसागुखौ माबायदि खुङो एसे फोरमायनानै हरनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव मानसि बैसागुखौ माबायदि खुंङो एसे फोरमायनानै हरनाय
औ जोंनियावबो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय रखमानो ओ फुङावनो जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां गाैबो गोथार जानानै ओ मानसि मानसि गिदिरखौ ओ मा होनो सनमान खालामो ओ गेदेरा उन्दैखौबो अनो अननायजों लोगोसे सनमान होयो थिग बेफोरबायदिनो उनाव आरो रंजा बाजा ग गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख सिख्ला बेखौ मागिनो ओंखारलाङो
बैसागुआव औ बिदिनो फालिनाय जायो
औ
नोंथांमोना ओ नोंथांमोननियावहाय बैसागु रंजानायखौ बर' हारिनि खुगा मेथाइ आरो दामजुफोर दामनानै मोसानाय नुनो मोनो ना साउनआरि बक्स दामनानै मोसानाय नुनो मोनो
अ जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायाददिनो खुगा मेथाइ बा जावजा मेथाइ रोजाबनानैनो मोसानायखौ नुनो मोनो खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै बेफोरखौ लानानैनो गामजा-गाजा गोमजा मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियो दा
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खुगा मेथाइ गंगोनाफोर
औ
सेै बो जोंओ ओ खायफाया ओ सोमोन्दोआव जंखायथावनाखौ जंखायनानै बायदिसिना गोसोआव बेरखांनाय खुगा मेथाइफोरखौ खननानै जोङो गाजा गोमजायै रंजालायनाय खौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बर' आइजो आरो हौवाफोरा बैसागु मोसानायावहाय मा मा गाबनि दख'ना गाननाय एबा गामसा गाननाय जायो
औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना गोमो फास्रा गोजा उम गस्ला गोजा बेफोरखौ गाननानै मोसायो आरो हौ-हौवासाफोरा गामसा खायमा गस्ला गुफुर आर'नाइ बेखौ लानानै ओ रंजालि बैसागु फो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो
औ
औ
नोंथाङा खुगा मेथाइफोरनि मुंफोर मोननैसो फोरमायहरनो हागोन नामा
औ एसे नोंथाङानो फोरमायना होदो एसे खुगा मेथाइनि मुंफोरखौ
औ जोंनि बैसागुनि एबा बर' हारिनि खुगा मेथाइफोरखौ जोङो मोनथिनाय जायो जायो ओ जोंनि बर' हारिनि मावनाय दांनायजोंनो बेरखांनाय खुगा मे थायफोर बेफोरो खायफाया माइ गायनायखौ लानानै खुगा मेथाइ खनो खायफाया जि दानाय मुं लानानै मेथाइ खनो खायफाया हादानाव थांनाय समाव बे हादाननि खोथाखौ लानानै खुगा मेथाइ खनो लोगोसेनो गुथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ फोरबो
औ औ औ
उम बिदिनो ओ रुवाथि दाहोनाफोराबो जं
औ जंखायलायनानै औ रोजाबनानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो।
नोंगौ।
औ
नोंथाङा खुगा मेथाइ रोजाबनानै
दामजु दामनानै मोसानायखौ मोजां सिन मोनो ना जोंनि साउन्ड बक्सफोर दामनानै
औ अ दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ खुगा मेथाइ दामनानैनो मोसानायानो सोलिगासिनो दङ नालाय गोदो-गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो दा थिख बेफोरबायदिनो बेखौनो मोजां मोनो। साबसिन हामसिन गासै ओ जेनेबा बक्स बा बायदि बायदि दामनानै मोसानायनिस्राय जोंनि बर' हारिनि आंगो दामजु खाम जथा सेरजा सिफुं बायदि बायदि सेर-सेरजा बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ मोजां नुयो।
औ नंगौ।
औ बेनो जोंनि बर' हारिनि आंगो ओ दामजु बे
बिदिब्ला जोङो सानैजों रायलायनाय दोनथ'निसै नामा?
औ दे जागोन दे दे